बेलासिनि गोजोन हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय सिगाङावनो
आंबो नोंनिसिम जासिहरनाय थाबाय बेलासिमनि गोजोन हामग्लायनायखौ
दिनै हबा आं मोनसे टपिक लानानैसो नोंजों रायज्लायनो नागिरदोंमोन
औ राय्लायजागोन।
होमबा जोंनालाय साहा बागानफोरनि बागै राय्लायबा मोजां जागोन खोमा?
औ रायज्लायजागोन मोजाङानो जागोन दे
साहा बागानखौ खानो थाखाय गोबां मानसिफोरनि गोनांथि जायो बेखौ आदि बासिफ्रासो बांसिन खानाय जायो बेफोरखौहा
खानायफोरावहा बिदायफोरा गोरलै गोरलैबला आखाइफोरा बारा सानाय जाया आरोना बेफोरबायदि नोंथाङा मा सानो?
औ आंबो बिदिनो सानो
होमबा बिदिब्लालाय साहा बिलाइखौ खारनो थाखाय
एबा बेयावहा गोबां बिदि मेडिसिनफोर बाहायो बेखौ मेडिसिनफोर बाहायनायावहा गान मोजांसिन जागोनदां आरो ना मानो होन ा बेयावहा नोंनियाव इनफेकसनफोर बा बेरामफोरा बे साहा बिलाइनि थाखाय गोबां बिदि बारहोनो हायोना
औ बारहोनो हायो बिदिनो जों गोबां गोजान गोजानाव लांनाय जायो बे साहा बागानफोर साहानि गेजेरजों साहा नि गेजेरजों जों बे साहा बिलाइखौहाय जों फेक्ट'रिफोराव लांनानैहा जोंङो सापातफोर बानायनानै बानायनो हायो आरो बेनि गेजेरजोंनो जों बे साहा बागानखौ जोंनि दैथाय हरफिननाय जायो जोंनि बे
बिदिब्लालाय साहा बिलाइनिख्रुइ साहा बिलाइखौ न'आव हा बिदिनो नेचारेल गायनानै हा हारसिं देनानै लोंबालाय मादिसो जागोन नो
बां औ मोजाङानो जागोन।
होमबा बिदि बायदि बेफोरबायदि खालामलायनो थाखाय जों साननांगौ मानो होनोबा बेयावथ' गोबां मेडिसिनफोर सारनाय जायो जों बेखौनो साहा बानायनानै लोङो बुंनाय जायो बेथ' जोंनि देहायाव गोबां गाज्रिफोर
गाज्रि गाज्रि बे फोरखौ सोदेरना होनायसो जादोंना
औ बिदिनो आरो बे बेफोरखौ बाहायाबा जोंनि साहा बिलाइफोरखौ एम्फौ एनलाफोरा जायो बेनिखायनो जों बे बानायनाय जायो।
बेखायनो जोङो गाव गावनि न'आवनो न'सुंफोरावहाय गायना लानांगौहाय फांसे फांनै मानो होनबा होमबा नियासो मोजां मोजां जागोन दाना
औ बिदिब्लाबो मोजां जायो।
बेन्थाम जाबाय होमबालाय नेक्स्टआव आं खेन्थागोन र'।
औ जागोन।
साहा बिलाइखौ गोरलै गोरलैयावनो बिदि खानाय जायो ओमफ्रायो बिदिन नो गोबां
गथ'फोराबो खायो गथ'फोरनि खानायावहा गोबां बिदिनो गथ'फोराथ' उन्दैयावनो मोदोम गोरलै नालाय बिसोरनियाव बेरामफोरा सन्देरनायाव गोरलै जायो हबा बिथांमोना मानो मानो खाहैयोथायनो
औ
बेनि सायावहाय आं गोबांफोरखौनो नुयोदि लामा सामाफ्राव बेरायबोला उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ गोरलै गोरलैफोरखौनो बानानै खायो आरो खाथिङनो बिदिनो मेडिसिनफोरखौ सारो।
जायो बेफोरबायदियावहा गोबां बिदि गाज्रि बेरामफ्रा हाबानायजों लोगोसे बिदि बिदिननो मानसिनि देहाखौ गनथं फोरजोंहा हाबनानै गाज्रि खालामो होमबालाय माथो जानोनो बेबायदियै समावहा बिथांमोनाबो एसे बुजिनांगौ आरोना।
बेफोरो गावसोरनि बिमा बिफानि सायाव सोनारनानै थायो गावनि गथ'खौ बा बानानै बेदिनो मेडिसिनफोर सारनायाव खाथियाव लांनाङा थेवबो बिसोर मोनथिनानैबो लाङो।
बेन्थ'न जाबाय दा बेफोरो बिसोरनिनो गोरोन्थि। बिदिबालाय समाजखौ जोङो मोजां खालामनायनि थांखिसो लानांगौ।
मोजांखौ समाज समाजखौ मोजां खालामनो थाखाय जों नों आं बयबो ओ खौसे जानांगोन अब्लासो जों समाजखौ मोजां खालाम खालामनो हागोन।
नेचाराथ' जोबोर मोजां जाखायो मिथिंगायाना साहा गोरलै गोरलै आव वाव
साहा गोरलैनि गेजेरजों बिलाइफोरनि रोदोमनायनि गेजेरजों जोङो मिथिंगानि महरखौ नायोबा जोबोद समायना नुयो। यो
सोमखोर सोमखोर साहा बागानाव बेरायनोबो गो जा गोसो जाखायोना।
औ
साहा बागाननि सान्दुं नांनायफोरा गोजा गोजा जालाय लायो नामा?
एसेबांखिनिथ' बिदि जाया।
आं नुनायावबाथ' एसे जारेद जारेद सानजेरां गोमो हालदै खाालार जायो खायफा खायफा सानदुं खामलाबनानै।
जायो माखासेया आरो माखासेया बिदिनो जाया।
होमबाबाबो गोरलै गोरलै ओंखारफुनाय बायदि मोजां जायो आरोना नायनो समायना। सोमखोर मिथिंगाया आयु बेसेबा समायना
बे सोमखोर सोम सोमखोर समायना मिथिंगायानो जोंनि गोसोखौ जों बोनानै ओ गोजोन खालामनो हायो।
नंगौथ' साहा दंफांखौहा मेसेङाव खोलोम होनायावहा जा गाज्रि नुयोना
आरो जों बेखौ खलम होआब्ला जोंहा बे दंफाङा देरलांगोन नालाय देरलांबा जोङो बे साहा बागानखो खानो नो हानाय नङा बेखायनो जों बे ओ साहा दंफांफोरखौहा खलम होनो गोनां जायो।
नंगौ बेबो साहा दंफांखौहा दानफायाबा बेयो बेसे गिदिर बिफांफोर बायदि नो जास्रागोन खोमा ना
औ बिदिनो जेरै दंफां लाइ- फां गोबां दंफां गेदेर थायो दंफां फिसा थायो बेबायदिनो दंफां गेदेरा जेरै देरो बेबायदिनो साहा बागानाबो देरलांबाय थागोन बेनिखायनो जोङो ओ साहा बागान बिदिनो साहा दंफांफोरखौ ओ खलम होनाय जायो आरो
होनांगौ होनाया मेसें समावहा ओमफ्रायो बिनि उनाव गोरलै बिलाइ खिलिनाय मिथिंगाया वाव बैसागु समनि बोथोरावहानो खिलियोमोन खोमा ना
बिफां लाइफाङानो ओ बिलाइफोरानो रोदोमो बिनि गेजेरजों लाइफां माने दंफाङावहा बे साहा बागान माने साहा दंफाङाबो गोलै यो बेखायनो बेबो बे टाइमावनो गोरलै गोरलै खिलि हरो
नंगौथ' साहा बागाननि बिदि खिलिनायनि गोरलै गोरलै बिफांनि सायावहा मान्दार बिबारनि गोजा गोजाया बिफाङा थादेरदोंसैबा मिथिंगाखौ होमबानिया जोबोर समायनासिन नुयो आरो
साहा बागानाव आरो बिदिनो मा होनोमोनहाय बे मोनसे बिबारखौ मा होनो बिफां गोजौवावहा बारान्दिसो ना मा थाफायो होनोना रुवाथि थाग्रा
औ
बिखौ आरो गफ' फुल गफ' फुलखौ थादेरबा आरो मोजांसिन समायनासिन साबसिन नुयो आरो मिथिंगानि जों गोरोबफ्लेनाय बिबारनि गुलाफि रां रंनि बिबारजों बारफ' बाला
बिफां लाइफांनि सोमखोर बिदि गोथांजों आरो बिनि बारनाय बिबार गलाब बिबार बायदियैनो कालारनि बारनानै जोंनि गोसोखौ बोनो हायो बे बिफां लाइफांनि खिलिनाया जेरै बोनो हायो बेबायदिनो बिबारफोराबो जोंनि गोसोखौ बोनो हायो
नंगौथ' होमबालाय जोंना समाबो जानानै फैबाय बिदिब्लालाय दोनथ'नोसै दां
औ दोनैनि रायज्लायनायखौ जों एसेयावनो दोन थ'नोसै